हेलौ।
ओ।
हेलौ।
औ हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों।
नोंथाङा मा खामदों?
आं ओरैनो दङ।
औ दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
नोंथांनावहाय मोनसे टपिक नि सायाव टपिक आनो जाहैबाय जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंहा एसे जेखि मिथियो फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन।
ओं दे बुंनायसाय।
आबाद होनना आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जेनोबा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो
ओं।
माइ आबादाव इदिनो
मारै मावो बिनि बागै एसे ओम
ओ माइ आबादखौ आमथिसुवानि सिगाङाव खोथिया फोयो आरो आमथिसुवानि उनावहाय गाइयो। आमथिसुवा बायनाय लोगो लोगोनो खोथिया फुनानै ओ फोथारखौ हालौनानै
औ ओम।
फुनानै माइ गाइयो। माइ गायनायनि सि सिगाङाव आग लानाय मोनसे दङ आरो ना।
ओं।
ओ ओमफाय माइ गायखांनानैथ' मेसे मेसें बोथोर जायोना गायखांनानै ओ मास मोनब्रै मोनबासो थानानै मेसें बोथोर फैयोथ' होनबा माइखौ आरो हानानै माइखौ हानानै ओ दांग्रि खालामनानै न'आव लाबोयो।
औ औ।
न लाबोनानै। साननैसो दोनफैना मारा होयो।
औ औ।
उम। ओमफ्राय नोंथाङा दैज्लांनि बागै माबाफोर मिथियो नामा?
औ औ। ओ दैज्लां होनोबाथ' दा जोंहा माइ गायनाय गायो। हाय दैज्लाङाव जोङो। माइ गायो माइ गायनाय होबा जों सिगांगो माइ गायनो थाखाय खोथिया जुगार खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि थाखाय। जोङो गिबियावनो हाफोरखौहाय मोजाङै एवगारनानै खनसे एवगारनाय जायो बेखौ जों खानाय बुङो खनसेहाय हाखौ। एवगारखांनायनि उनाव जोङो बे। खौहाय हाया गुरै जानानै थाथों होननानै जोङो माने। साननैसो दोनथ'नाय जायो बेनि उनाव जे। ब्ला अखाबो मोनो। अब्ला हाया गुरै जायोब्ला जोङोहाय आरोबाव खनसेबाव हालेव फिनबावनाय जायो बे खनसे हा
ओं।
हालेव फि खांनाय। बेनि उनावहाय जोङो माइ आबादखौ मोजां जाथों साननानै जोंहाय आलि आलिनि हाग्राफोरखौहाय माने स खांनाय जायो आरो औ। माइ आबाद था मावनो थाखाय खोथियाथ' नांगोन नालाय। खोथिानि थाखाय माने जोङो स्क्रि गिबि जों। जाबावहाय हा मथेयै। हा लायो हा माने खो बेसेबां खिनांगोन बिनि बागै जों माने फोनांगौ जायो बिनिखायनो सोरबाब दब्लायनै दब्लाय थाम बिदि फोनाय जायो बेयाव जोङो सिगां। खोथिया फोनाय होननानै बुङोबा हा। खौहाय मोजाङै हालेवनानै लाग्रो नांगो फोमोननानै। बियावहाय हा फोमोनखांनायनि उनाव जोङो हायाहाय गुरै जाथों होननानै हाखौहाय एवगारनानै दोनखांनायनि उनाव जोङोहाय खोथियाखौहाय जोङो माइ हाखांनायनि उनावनो जेखिनि माइ माबायो माइलिनि थाखाय जों माने सिगांग्रोहाय मा मायखौहाय मोजाङै बासिनानैहाय जाहाथे बेयाव सायना थाया बेफोर खौ नायना माने बासिनानै जोङो थिं नै थिंथाम जोङो माइलि दोननाय जायो खोथिया फोनो थाखाय बे खोथिया फोनो थाखाय दोननाय माइलिखौनो जों माने फोफिननो होननानै जोङो दैयावहाय हरनै बा हराम बिफोरनि सिमाव माने फुख्रिफ्रावहाय बस्थायाव बस्थायावहाय खानानै जों माने सोनानै दिरुं खानानै जों माने दैयावहाय गारसोमनानै दोननाय जायो गा सोनानै दोनखांनायनि उनाव जेब्ला खो जाया हरथामफोर जायो अब्ला जोङो बेखौहाय हाननानैहाय दैनिफ्राय हानना जोङोहाय बेखौ मा होनो हायाव नङाबा प्लास्टिकफोरावहाय माने लखबनाय जायो लखबखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ थालिर बिलाइजों खोबना दोननाय जायो जाहाथे गाजै मोजाङै ओंखाय होनजनानै आरो जेब्ला गाजायाहाय फोजानाय फोजानाय जायो अब्ला जोङो हाय हाखौहाय ट्रेक्टरनि हेफाजाबजों माबा मोसौनि हेफाजाबजों नांगोल होनानै हालौवनाय फमनाय जायो आरो दानि जुगथ जोंहाय मोसौजों हालेवनायखौ नुनो थांला दा ट्रेक्टर जोबा बाहायजोबो बांसिनानो हेन्द ट्रेक्टर बा ट्रेक्टर गिदिरफोरजों हालेवनाय जायो हाया जेब्ला मोनो अब्ला जोङो हाय खोथियाखौ फोनो थाखाय मोनसे बासन लानानै खोथियाखौ फुखांनानै जोङो खेरथाबफोराव लानानै माने माइखौहाय फोनाय जायो आरो फोखां नानै जोंङो बेखौहाय जोंनो थाखाय लांनो थाखाय जोङो बेखौ मास नङाबा मास मोनसे गाहाम दोननायानो जाखायो ओरैनो खोथिया जौनो थाखाय आरो खोथियाया मोजां जाथों होननानै जों बेयावहाय इउरिया हासार सारना होनाय जायो। आरो जोङोहाय खोथिया खौहाय हाफोराहाय सिगां समाव हालौवै समावनो जोङो आरो बेयाव गोबोर हासारफोरबो एद खालामना होखानाय जायो सिगां समावनो हालौवैनि सिगाङावनो बेनि उनाव जेब्ला खोथियाया फुजानाय जायो अब्ला जों गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो जोंहाहाय गिबि खेब माइ गायजेननायखौ मा होनो आग लानाय होननानै बुंनाय जायो जोङोहाय हानि खोथा दङ आरो जों निथिंथ दायोहाय हायाहाय मोननै रोखोमनि जाना दङ हाया एसे बोरि आरो एसे दलहा जाना दं। जों दला हानि थाखाय सिगांग्रो आमथिसुवानि सिगां खोथियाखौहाय फुनानै माने खासिया होननाय जायो खासिया जावैग्रानैबो लानाय जायो आरो बेयावहाय जोङोहाय जेब्ला सोरबा सोरबा आमथिसुवानि सिगांबो आग लायो आरो सोरबाबा आमतसुवानि उनावबो आग लानायखौ जों नुनो मोनो आग लानायाव जोङो खोथिया फुनो थाखाय जोङो हाया बायदि मोनोबा जों हाजिराफोरनि हेफाजाबावबो फुनाय जायो खोथियाखौहाय बिनि उनाव जोङो खोथिया फुखांनानै खोथिया फु खांनानैहाय जेब्ला गायनो जायो हाखौ हाय फोमोननाय जायो फोमोननानै जोङो बेयाव आलि दानखां ना आलि बो खोनाय जायो आलि खोखांनानै गायनो थाखाय जोङो बदल एबा हाजिरानि हेफाजाबै जोङो माइखौ हाय गायनाय जायो माइ माइखौ जों गायखांनायनि उनाव माइ आबादखौ जों गायखांनायनि उनावहाय माने जेब्ला लास्ट माइ गायखाङो बेखौ जोङो बर' जोंनियावहाय मा जांख्रा होननानै बुंनाय जायो आरो औ जांख्रा जानाय जायो बेयावहाय बयबो ग्रोब ग्रोबनो सावरि बादालि जानो होननानै फैनाय जायो। बेयाव गिबिखौ जोब था माइ गायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो माइ गायखांना जोङो बेयावनो लास्ट माइ गायखांनायाव बाख्रि होननानै महरै बाख्रि महरैबो माइ लास्टाव गायनानै ज' ज' गायनानै होनाय जायो न'खरनि सोरबा गारजेन बा नखरनि न'खरनि आइजोफोराहाय माने गायनाय जायो आरो बेखौ बाख्रि महरै। गायखांनानै आरो हाय दब्लायसे खाथिनि दैखौ जोङो सारनानै होयो खनथामसो जाहाथे माइ आबादा मोजां जाथों होननानै गोदोनि माने बे फोथायनाय होननानै बुंनाय दं आरो। बिनिफ्राय जेब्ला माइआाहाय गायखांनाय जायो अब्ला जोङो एम्फौ फोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय रैखा मोननो थाखाय जोङोहाय बेयावहाय मा मुलि सारनाय जायो जाहाथे माइआ मोजां जायो जों आबादखौ मोजां मोनो होननायनि माइआहाय जेब्ला जेब्ला मास मोनब्रै बा मास मोनथामसोनि उनावहाय जोंहा हाय बिबार बिथराइ ओंखारबोयो माइआ फिथाइ थायनायनि अब्ला जोङोहाय माइयहाय बिबार फिथाइ थाइनाय जायो अब्ला जोङोहाय बे समावहाय फिथाइ ओंखारफुनाय समाव समाव जोंहा खाति गासा होननाय दङ खाति गासा सावनाय समावहाय जोंहा माइया फ्रायैनो ओंखारजोबखानायानो जाखायो बेयाव जोङोहाय जेवारि लगायनानै दुुब दुना सावनानैहाय माने जोङोहाय बेयाव खाति गाासानि मुङावहाय आरज गाबहैनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङोहाय जेब्ला माइयाहाय मोननो जायो खाालार लायो अब्ला जोङो बेखौहाय हानानैहाय साननै बा सानथामसो दोननानै माइ मोजाङै खालामनानै बेखौहाय जोङो हौवाफोराहाय बेखौ दा दांग्रि खालाम हनानै खानायहाय न'सिम बान लाबोयो बान मोननायायो जों न'आव दफैनाय जायो एसे जोंहा मोसौजोंनो हालेवनानै गायजोबनाय जायोमोन दानि जुगावथ' जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय ट्रेक्टरबो ट्रेक्टर जोंनो मेसिनाव मेसिन होनानै मारा होन नाय। बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जों दानि जुगाव मेसिन जोंनो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथाङा मारा होनायखौ
औऔ। माराखौथ' आथिखालाव ट्रेक्टरजोंनो बांसिन होयो।
औ औ।
ओमफ्राय गोदोनियावथ' मोसौजोंसो बांसिन होयोमोन नालाय आथिखालाव माने गोबां सोलायनाय फैबाय आरोोना मारा होनायाबो
औ औ। नोंथांमोननि दायो माजों होयो?
जोंनिखै थ' दायो मोसौजोंनो होला बांसिनानो माराखौ ट्रेक्टरजोंसो होयो बांसिन थिं उम।
औ औ। मा रा होखांनानै माइफोरखौ मारै दोनो एसे
मारा होखां
मारा होखांनायनि उनावथ' जों
मा अबसथायावहाय दोनो माइफोरखौहाय बेनि बागै एसे खोनथानो हागोन नामा?
बाख्रि बाख्रियाव दोनो आरोना। खायफाया माने दुलियाव दोनो खायफाया बस्थायाव सोनानै दोनो खायफाया बाख्रियाव सोनानै दोनो।
औ।
नोंथांमोननिथिं माबोरै दोनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो बा माइखौहाय सिनिफ्राय मोजांनि थाखाय माने सोरबा बाख्रिआव सोनानै दोनो आरो सोरहाबा दुलिफोराव आरो सोरबा खुन्था औवानि खुन्था गायनानै मा बा बस्थायाव सोनानैहाय मोजाङै दोनो आरो खुन्थायाव बे औवानि जे खुन्था बै बैसां बानायो बे बेसाङाव माने औ बे बैसाङाव माने थिखोनानै दोनो आरो मोजाङै जानानै मारा होनाय समावहाय नेक्स बोसोरनि थाखाय माने नेक्स बोसोराव जे माइ गायफिगोन बिनि थाखाय माने माइलि बासिनानै बस्थायाव सोनानै दोननाय जायो आरो
औ।
अ दे नोंथां बिदिब्ला दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबायदै दोनथ'नोसै। औ।